नोंथाङा खोना-
औ खोनादों औ नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
नोंथाङा जेबो बिजि गैयाब्ला?
आंथ' दा बिजि गैया सावरायनो हागोन दे नोंथां।
आं नोंथांजों ओ खाथि गासा फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदों।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ खाथि गासाखौथ' जों बयबो मोन्थिखायो नङा होमबा
औ नंगौ खाथि गासायाथ'
औ नोंथाङा खाथि गासानि सायाव फंनैसो फोरमायनानै हरनायसाय-
अ हागोन दे ओ खाथि गासाया बर'नि मोनसे ओ दोरोङारि फोरबो
औ
आबादफोरबोबो आरो दोरोङारि फोरबोबो होनजायो। ओ बर'फ्रा सिगांनि- फ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि ना ओ बर'फ्रा आबादनि मादाव माइखौनो ओ गिबि आबाद थांना थानायनि गिबि ओ आबाद होननानै साननानै लायो। बिनिखायनो आबाद जों ओ माइ आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै खाथि गासा ओ फोरबोखौ फालियो बर'फोरा
नोंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ
अ बुंनो हागोन
औ बुंनोसै
खाति दाननि ओ से खाथि दाननि से अक्ट' खालि ओ मोनाबिलि समाव ओ आबादारि आबादारिफ्रा आबाद फोथाराव ओ खाथि गा- सा फोरबोखौ खुङो ओ खाथि गासाखौ बर' आइजोफोरा ओम थाइगिर थाइगिर फिथाइनि गां ख'ङाव नङाबोला उम मैथ्रु मोदोमफुलबो होननानै बुङो जायखौ मोदोमफुलनि एम मोदोमफुल आरो आलारि बाथ थि बेयावहाय आबाद थिलियावहाय ओ आलारि बाथ थि फोजोंहैयो। आरो बेनि गेजेरजों बरफ्रा फोथायोखि आ खाथि गासा फोरबो बे खाथि सावनाय खाथि गासा सावनायनि गेजेरजों बरफ्रा फोथायो खि ओ माइ आबादाव एम्फौ बानाय फोरा ओ एम्फौ बानायफोरा आबादखौ खहा खालामा लासे खाथि गासा सावनाय थावाव बारसोमनानै थैजोबो बेखौ बरफ्रा फोथायो जोंनि ओनसोलाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होननानै फोथायो?
जोंनि ओनसोलावबो नोंथांनिमोनजोंनो समाजाव मोनाबिलि समाव आलारि बाथि सावो बिदिनो थाइगिरनि खङावहाय आलारि बाथि सावो मुदुफुल फिथाइयावबो जोङो आलारि बाथि सावो आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलावहाय बे थालिर बिफांखौ
औ नंगौ।
थुख्रा थुख्रा दानसयो दानसनानैहाय अबावबा बाख्रियाव फसङो अबावबा मोसौ गुलिनि खुन्थिययावहाय खास्लाबो बारिनि ओ बारि बागाननि गय बिफांफोरावहाय बे थालिरनि थुख्रा थुख्रा फ्राखौ जोङो खायो आरोना बेखौ खानानैहाय मोन बिलि बि खामायखौ हाय जोंनि ओन उनावहाय मोनायिनि बेलासि समावनो खानानै दोनो ग्रोबनो जोङो मोनाबिलि जाब्लानो आलारि बाथि एबा जोंनि बावथायफोरखौ बावनो हानाय बायदिनो बिदिनो जोङो खाथि दानावहाय मोनाबिलि समाव बाथौ ओ इसुंनि माइनाव माइ बाख्रिफोराव बखांनायनि उनाव जोङो फोथाराव बावनो थाखाय ओंखारलाङो। जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जोंनि आबादफोरखौ मोजां जाथों होननानैनो आरो माइनि एम्फौ जानायफोरखौ खारथों होननानै जोंनि ओनसोलावबो फोथायनाय दङ।
अ नोंगौ ना। हेल खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
औ मा बुंदोंमोन
बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव खाथि गासाखौ आ दुब्लि बारियाव आलारि बाथि फोजोंखांनायनि उनाव आ नआव फिन फैफिननानै बाथौआव आलारि बाथि सावो लामा ला मायावहाय आलारि बाथि ओ सावो। आलारि बाथि आरो ओ मैगं थाइगं गायग्रा जायगाफोराव आलारि बाथि सावो आरो मोसौ मोसौ गलियाव आलारि बाथि सावो।
नंगौ। बे खाथि गासा फोरबोआव औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फोथायनाया दंना गैया कि खाथि गासा खालि सावनाय देवारिजों आलारि बाथिजों सावनाय ओ थाव आग्लायोब्ला बा थाइगिर गांखंआव सावनाय खाथि गासा गावस सावनाय थावा आग्लायोब्ला बा मोदोमफुलाव सावनाय खाथि गासाननि सावनाय थावा आग्लायोब्ला ओ आग्लायनाय थावखौ फुनोब्ला मोदोमनि सानाय सुनाय बा आथिं गावनाय बा गोजां बोथोराव मोदोमफ्रा गुफुर बोरैबा जायोना बे मो ओम खाथि गा सानि थाव खौ फुनोब्ला हामो होननानै जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो फोथायो आरो नंगौबो होननानै आं सानो नोंथांनि बायदिब्ला नों बेखौ बेसेबां सै थो सानो आरो नोंसोरनि ओनसोलाव बेखौ फोथायो ना फोथाया?
आंबो बेखौ ओ नंगौ होननानै सानो मानोना बे मोनसे फोरबोआव बाउनाय इसोरनि मुङै जोङो बावनाय जायो नालाय आरो बे बो थोरनि हिसाबैहाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोन जे ओ खानानै होन नाय नेम बादियैहायनो बियो सोलिबोनायखाय बे मोनसे खान्थिखौ आङो नंगौ होननानै सानो नोंथां।
अ नोंगौ ना?
औ काति गासा फोरबोआवहाय नोंथांमोननियाव मा मा फिथाइ सामथाइ बावनाय जायो फोरमायहरनो हागोन ना?
खाथि गासा फोरबोआव जों आनान गसायनि मुङै बाजारनिफ्राय मोननाय गासै गोदै गोबाब फिथाइफोरखौनो बावो आरो दुब्लियावहायबो माइ आबाद थिलियावबो ओ बाजारनिफ्राय मोननाय गासै गोदै गोबाब फिथाइफोरखौनो बाव जोबनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावलाय ओ मा मा फिथाइफोरखौ खाथि गासा फोरबोआव माइ आबादफो थाराव बावो?
जोंनि ओनसोलावहाय ओ गुबुन फुजाफोराव बावनाय गासै ओ फिथाइ सामथाइखौ लाजोबो बेनि अनगायैबो ओ फोथायनाय दोङो दे जोंनि ओनसोलाव नारें जुम्ब्रा बेखौ बाउजेनो आरो गय गोरलै फाथै गोरलैखौ जोङो खाथि गासा फोरबोआव हाय बावनानै जानो मोनो जोंनि ओनसोलाव नारें जुम्ब्रा आरो गय फाथै गोरलैफोरखौ बेयाव बाउजेननानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फोथायथिया दंना गैया फोरमायहरनायसाय।
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि फोथायो जोंनि ओनसोलावबो बे एखेखौनो ओ नुदों। फोथायो बिदिनो। एखेफ्रामानोे। नोंथांमोननिजों
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ फोथा माइ फोथारावहाय आइजोफोरखौ बावहैनाय नुयोना ओ हौवा सुबुंफोरखौ बावहैनाय नुयो नोंथाङा?
जोंनि ओ ओनसोलाव खाथि गासा फोरबोखौ ओ आबाद फोथाराव आइजोफोरखौनो बाउनायखौ नुनो मोनो। आइजोफोरानो जेब्ला मोनासि सम जायो अबल न'नि बोराइ बाथौखौ खुलुमखांनानै आबाद फोथाराव थाङो थाइगिरनि गांखं लानानै बा मोदोमफुलनि गांखं मोदोमफुलनि फिथाइखौ लानानै खानाय हरसारनानै ओ आबादफोर फोथाराव फुजा होनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव हौवाफोरखौ ओ खाथि गासा फुजा होनायखौ नुनो मोनबाङा नोंथांमोननि ओनसोलावलाय हौवाफोरा बाहागो लाय ना हिनजावफोरा बाहागो लायो खाथि फु खाथि गासा फुजा होनाय फोरबोआव
औ जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोननाय बादिब्ला नखरनि जायखिजाया सम मोननाय सुबुंखौनो थांनाय नुनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय
अ नंगौना
मोनसे गोदो गोदायनि समावहाय मोनसे फोथायनायबो दङमोन जोङोहाय दाउला दाउबो जोङो फोथारावहाय लांनानै बाउहैनाय जायोमोन बेनिखाय खायनो ओ हौवा सुबुंफोरखौ जोङो बांसिन थांनाय नुयोमोन आथिखालाव आइजोफोरखौबो जों बावहैनाय नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे दाउस्ला दाउ बाउहैनाय नेमखान्थि दंना गैया
जोंनि ओनसोलाव आं नुनायाव आं दाउज्ला दाउ बावउनाय नुफेराखै जोंनि ओनसोलाव खालि आ माइ आबाद फोथाराव आलारि बाथि फोजोंनाय बे फोरबोखौल नुयो नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद फोथाराव बेसेबांसो आलारि बाथि फोजोंनाय बा थाइगिराव आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोनो
औ
गं बेसेबां आलारि बाथि फोजोंनाय
औ फोथाराव जोङों गं जोंनि ओनसोलावहाय गासैबो गं गंसेखौनो फोजोंनाय नुनो मोनो नखर मोनसेयाव फोथारखिनियाव ओमफ्राय बे नआवहाय नआव ननि बारि बागान गासैयावबो सोरगिदिं लगायजोबो जोंनियाव खालि गासायाव औ नोंथांमोननियाव गंबेसे लगायो
जोंनि ओनसोलावथ खाथि गासा फोरबोआव आबाद फोटाराव हेल खोनादोंना नोंथाङा हेल खोनादोंना नोंथां अ जोंनि ओनसोलाव खाथि गासा फोरबोआव आ आलारि बाथिखौ दाइनथानिफ्राय लानानै सेजौ दाइन सेजौ जिथासो आ आबाद फोथाराव फोजोंनायखौ नुनो मोनो
औ थख औ बिदिब्ला जोङो राय्लायनायखौ दोन्थनोसै नामा
अह जागोन दे नोंथां